औ नोंथां
हेल' नोंथाङा मोजाङैनो खोनादों ना? औ नोंथां गिबियावनो ओ नै ओरैनो जिरायनानै दङ आंबो दासो उम नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दासान्दै ओरैनो?
आंबो दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं। आस्सा नोंथांमोननिथिं दिनैहाय बोथोरा माबायदि नोंथां?
बोथोराथ' जेनि जोंनिखि जोबोर गरमलै नोंथां। ए औ गरम।
से आलदा रोखोमनि गरम होदोंलै नोंथां।
आलदा रोखोमनिलै नोंथां जोंहा नै माइखौबो गायनो हायाखै अखाबो गैया नालाय। ओरैनो सान्दुङा दुंगासिनो
औ माने दैफोरनिलाय माबायदि दैफोरालाय माबायदि नोंथां?
दैफोरानोथ' जोंनिखि रानजोबना दंलै नोंथां माथो बुंबावनो आरो। नै अखाबो हाया सान्दुंबो दुंगासिनो बेखि नोंथां मा खालामबावनो नोंथांमोननिखि बोरै ओरैनो बोथो थोरा ओ माइफोर गायनो हाबाय?
माइआथ' गायबायलै नोंथां दैनिनो एसे जागासिनो बे फिथा अखाया थ' हादोंमोन हानायालाय खिन्थु गरमा एसे आलदा रोखोमनि गरम नालाय बे दैया थाबनो रानखांजोबो माने बेखायनो एसे रानजोब नायनि दैया एसे खम जाना दं आरो फोथारफ्राव आदसा होमबा ओ दा नोंथांजों आंजों दा बे समावहाय होमबा दैनिखौ लानानैनो जोङो सावरायनो सानदों नामा नोंथां। सावरायनोसै नामा नोंथां जे दै दै औ दैखौ जों माबायदि रैखाथि होनो बा ओ दै गुबुंले जानाय खौबो जोङो बेवहाय लाबोनोसै नोंथां नङा होमबा नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन नोङो थिग बाथ्राखौनो औ थिग बाथ्राखौनो राय खांना होबाय नोंथाङा आंनि गोसोआवबो खोख्लैना होबाय जोंनिखि बोथोराबो दिनै दैनि बुहुद गोनांथि जादों नालाय बेनि बागैनो जोङो सावरायनोसै। औ जि हायो बेखौनो सावरायनोसै सानैबो औ एसे सुंद' समनि गेजेरबावनो फोरमायनानैसै आं नोंथांनि सिगाङाव गोदो बेयावनो जोंनियाथ' दैयाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। नोंथाङाथ' सोंबाय दै ओ दैनि गोनांथिनि बागै दैखौ जोङो माबायदि रैखाथि होनांगौ बेफोरबायदि औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नोंथांनावबो बो एसे बेनि एसे नलेज दङो जानांगौ।
नलेज मानेथ' नोंथां ओरैनोथ' जोंहा दिनैनि समावहायथ' दैयाथ' गासैनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ
होमब्लाबो ओ जोङो सानैजों नोंनि बुजिनायजों आंनि बुजिनायजों मिलायनानै ज'नो रायजलायनोसै नङा नो नङा होमबा नोंथां। आंनि बुजिनायखौ नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथांनि बुजिनायखौ आंनो फोरमायहरदो नोंथां। बेबायदिनो दै होनब्लाथ' जोंनि मानसि मानसिनि थाखाय जिब जुनार बायदिसिना बिफां लाइफांनि थाखाय जुबो गोनां
औ औ नोंगौ नोंथां औ जोंहा दैया जों मानसिजों लोगोसे बे जिब जुनारजोंबो जोबोर गोनांथि जायो आरो जोंजोंबो लोगोसे औ मानो होनब्ला बिसोरबो बिसोरहाबो जिब दङ जिउ दङ नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ ओ बेबाय बिदिनो जोंनो गोनांथि जायो आर माने ओ दै जोङो जेरै दै लोंनायाव ओंखाम संनायाव ओ जोंनिया जि जोम सुनायाव दुगैनायाव बायदिसिना ओ जोङो साफा खालामनायाव साखोन सिखोन खालामनायाव जोंनो नांगौ जायो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ गासैबो बिथिङावनो जोङो दै नांगौ जायो आरो ना। थां औ जेरै खामानि मावनायानो जा बा एनि ओंखाम संनाय मैगं संनाय बेफोरावबो नांगौ जायो आरो दैखौ।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो दैखौ जोङो ओ जोंनियाथ' ओरै जेरैनो बुहुमाव थ' दैनि बाहागोआ बांसिन नङा होमबा नोंथां स्निजिसे जौखोन्दोआनो जोंनि ओ बुहुमाव स्निजिसे जौखोन्दोआनो जोंनि दै दङो दैया आवग्रियनानै दङो खावसे जोंनि गिबिखि हा बाहागोआ जोंनिया नैजिगु जौखोन्दो आवग्रिना दं नङा होमबा नोंथां अ
ब्रै बाहागोनि थाम बाहागोआनो जोंहा दै आरो से बाहागोल' हा होननाया नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थेवब्लाबो जोङो जोंनियाव दैया ओ सोरगिदिं गोसारनानै दङब्लाबो जोंनियाव गोग्गो दैया जोंनिया जोबोर खम नङा होमबा नोंथां औ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोङो दैखौ नांगौ बायदि बाहायनो बाहायनाङा जोङो नांगौ बायदि बाहाय जों बेखौ जोङो रैखाथिबो होनां
रैखा औ माने बाहायनायजों लोगोसे जोङो बेखौ बांसिनै जों रैखाथि होनाया जोंहा मोजांसिन आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां जोङो जानला मानला बाहायगारनाङा नोंथां ओ जानला मानला जोङो ओ मोनदो होनानै दैखौ जोङो मोनदो होननानै जोङो जानला मानला ओ बाहायलाबायनाङा जेराव मेराव जोङो ओ होलाबायनाङा बेबायदिनो आरो जोङो दैखौ बुहुद रैखाथियाव दोननांगौ जों माने बुहुद जोङो बेखौ जोङो मा होनगोन इंराजियाव बुङोब्ला जोङो सेभ वाट टार जोंनिया वारदस होनना मोनसिना औ औ थिग बेबायदिनो जोङो दैखौ सेभ खालामनांगौ आरो
औ माने जोंहा बा दैखौथ' जोङो बाहायखानांगोन नङा होमब्ला नोंथां जोंनो मानो होनबा थांना थानाय समावहाय जोंनो गासैबो बिथिङावनो जेरै जानाय लोंनायनिफ्राय जा जोंहा आरो जुनारफोरनोबोथ' गासिबो दैखौ नांखागो स' बेनि अनगायैबो जों दा दा दैखौ जोंहा बाहायनायनिख्रुइ जोंहा बांसिन जोङो रैखा होनाया जोंहा मोजांसिन नङा
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों बेबायदिनो जोङो जेरैखि न'नि ओ जोङो फायखानाफोरावनो जोंनो थाङावनो मानो जोंनो बायदिसिना औ गासैबो बिथिङावनो नांगौ जायो जोंनाव औ बायदि जोंनिया औ आबाद मावनायावबो आबाद फोथारावबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो नङा होमब्ला नोंथां ओ जोंनिया बिखि ओ जोङो आबाद नङाबानो जोंनि जिउआ थांना थानो थाखाय एसे गोब्राब जायो नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां बेजों लोगोसेनो जोङो दिनैहाय न' गंसे लुनोबो जोंहा मा बेवहाय दै नांगौ जायो नङा होमबा दिनैहायथ' जोंहा गिदिर गिदिर जोंहा मा फाखान' लुसै गिदिर गिदिर बिल्डं लुसै नङाहोमबा नोंथां? स' बेफोरावबो जोंहा दै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नों
औ माने औ। न' लुनायावथ' जोंहा गिबिनिफ्राय जोबथासिमावबो जोंहा दैखौ नांगौ जायो नङा होमबां नों
औ नंगौ नोंथां नोंगौ बेनि थाख बेखायनो जोङो दैखौ रैखाथि होनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार जोंनियाव दा साननानै नायदो जों गामि ओ जोंनि जायगायाव दा दैयानो गैया बेनि थाख जों आबादखौ जों मावफुंजोबनो हायाखै दा
औ हायाखै नोंथां औ औ
अ थिग थिग बेबायदिनो जोंना दैनि था खाय जोंनो दैखौ जोंनो ओ जोबोर गोनांथि जोंनि थाखाय दा जोङो जोङो दै गैयालासिनो जों दा आबादखौ मावनो हायाखै आबादखौ मावनो हायाबा जोङो ओ उनाव जोङो बोरै
जानो थाखाय जानो थाखाय औ औ जोंहा जानो थाखाय जोंहा माइ जाहैनाय नोङा। जोङो जुदि माइखौनो गायनो हाया अब्ला जोङो मायरंखौ बहानिफ्राय मोननो नङा होनबा नोंथां? जोंहाथ' जोंहा जोंनि जा आ सामाव जोंहा मा ओ गुबुन ओ गुबुन स्टेटफोरनि बायदि गुबुन राव माबानिफोर बायदि जोंहा मा ओ रुटि पुरि जोंहा जाना थानो हानायाथ' जोंहा गोहो गैया मानो होनबा जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जोंहा मा ओंखाम जानाय सर' दङ ओंखामखौबो जोङो बोथिसे नङा जोंहा बोथिनै नङा जोंहा बोथिथामखौथ' नांथारगौ बेनिखायनो जोंहा माइबो जुदि दैयानो गैयाब्ला जों माइखौ गायनो हायाब्ला जोङो माबायदि जोङो माबायदि जोङो माइ रं मोननो मा अबेनिफ्राय जों माइरं मोननो?
औ औ नोंथां औ थिग बेबायदि जोङो औ गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बे खौनो जेनेबा सर' खालामबोबाय बा जोङो बेजोंनो जोङो थांनानै थाबोबाय जोनोमनिफ्रायनो जानाय लोंनाया जोंनिया बेनो जाहैबाय जोंनि हारिमु होनबा जों बेखौ ओ गोरोन्थि जानाय नङा जों उन्दैनिफ्रायनो बे खौ मोनबोनाय उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ बेबायदि ओ
औ।
स्टाइलाव जाबोनाय जोङो बेनि थाखायनो जोङो ओ बे
गोदोनिफ्रायनो औ जोंहा आबै आबौ आजै आजौ मोनानो जोंहा दिन्थिलांखानाय नङा होमबा नों थां? जिहेथु जोंहा रुटि पुरि जानानै जोंहा थांना थानो हाया जोंनो थांना थानो थाखाय ओंखाम मैगं बायदिसि बायदिसिना नांगौ जोंखौ बेखौनो फोरोंलांखानाय नङा होमबख नोंथां? औ नों
औ औ नोंथां बिखि जोंनो ओ दैया आरो जिब जुनारनि थाखायबो जोंनो जोबोर गोनांथि ओ जिब जुनारा जोंनियाबो थांना थानांगौ जोंनिया बुहुमाव जिब जुनार थाब्लासो जोंनिया ओ ओ बुहुमखौ जोङो समखांहो समायखांनाय नङा जिब जुनार गैयाब्ला बे नि थाखाय जों जिब जुनारफोरखौबो फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो
औ जोंनो दै नांगौ जायो औ नंगौ थांना थानो थाखाय औ गासिबो बिथिङावनो जोंनो थांना थानायावनो जोंहा दै नांगौ जायो आरो जोङो मानसिनिफ्राय लानानै जोंहा जिब जिबि बा गासिबो एम्फौ एनला जोंहा मा दै नांगौ जोंहाथ' औ औ जोंहा जोंनो दैयाथ' सानफ्रोमबो जोंहा बाहाय जायो जोंहा उदफोर बायदि उद जुनारफोरबायदि जोंहा आ मास मोन स्नि मासा लागै जोंहा मा ओ दैखौ दोनथुमनानै जोंहा लोंनो हानायनि जोंहा गोहो गैया स' बेनिखायनो जोंहा मा साम दै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ सानफा जोङो दिनै सानसे थांलायबाय जोंहा दिनै दै नांलायबाय गाबोन सानसेसे फैलायबाय जोंहा गाबोन दै नांलायबाय औ स' बिदिनो जोङो थांना थानाय समाव जोङो मा जोंनो सानफ्रोमबो जानाय समाव लोंनाय समाव बा जानायानो जा लोंनायानो जा जोंनो दैनि गोनांथि जायो। जों बेखौ नुयो आरो नोंथां औ औ औ।
बेनि थाखायनो जोंनि थाखाय दैखौ रैखाथि होनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे दायथ' मोनसे जोंनि मोनसे मा होनगोन बे खौ ओ बर' सोदोबाव मा होनना बुंगोन दायथ' अ बेथ' दे जागोन दे नोंथां बेखिनियाथ' जाबायना नोंथां ओ ओमफ्राय नों थां जोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबोबाय बेनिफ्राय ओरैनो गुबुन मोनसे आरो
जोङो औ जोङो नोंथां माबाखौबो सावरायजायो जों दै गुबुंले जानाय औ जोंहा दैया मानो मानो गुबुंले जायो होनना बुंबा आंङो मोनसे सो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां जोंहा दै गुबुंले जानायनि जोंहा गो गोबां रोखोमफोर दङ नंगौना नोंथां जों गोबां रोखोम नुयो दै गुबुंले जानाय जों गोबां रोखोम नुयो जोंहा दिनै जोङो दैखौ मोजां बाहायनो रोङैनि थाखाय जोंबो दैखौ जों गुबुंले जानाय नुयो बेजों लोगोसेनो जोंहा दिनैहाय मा नुयो जोंहा ओ गिदिर गि दिर जोंहा मा ओ बायदिसिना दारिमिन कलकारखाना फोराव जोंहा मा एकदम ओ गाज्रियै जोङो मा दैखौ बाहायो ओ नांगौखिनि दैखौ लानानै बायदिसिना दैखौ बिसोरो मा गारहरो बे मोनसे दै गुबुंले जानायखौ जों नुयो
औ बेबायदिनो आरोबाव जोंनियाव दंबावो औ नोंथां जोंनियाव ओ दानियाथ' जोंनिया जुगा सोलायबोबाय आबाद मावनायावबो जोङो ओ जोंनि आदब खायदाया सोलायबोबाय बेनि थाखायनो जोंनियाव बा बाहायो ओ रासायनाय रासायनिक हा सार बाहायनायफोरजों जों ओ दुब्लिफोराव जोङो ओ मैगं थाइगं गायोब्ला रासायनिक हास सार बाहायनानै बे ओ रासायनिक हासारा अखा हानानै जोङो दैजों दैमा जाम्फै बायदिसिनायाव गोजाव लांनानै बियो ओ दै खौ गुबुंले खालामामनायखौबो जोङो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां औ बे जोंनि रासायनारिक औ बे जोंनि रासायनारिक हासारा जे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आरो जे दैजों गाज्रि खामायजों लोगोसे जोंहा मा हाखौबो गाज्रि खालामलाङो बेयो नोंथां खोनादोंना जेरै बे नों दिनैहाय दिनैनि समावहाय जोंनि जा आबादारिफोरा मा बाहायो जोंहा गोबां हासारै हासार दिनै फिथाइ थायाखै दिनै फिथाइ थायैनि थाखाय जोंहा इउरिया जों हासार सारो नंगौना नोंथां जोंनि बिफाङा मोजां सेहेरा जायाखै बा मोजां आख' माबा लायाखै जों बेखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो बेयावबो मोजां मोजां गिदिर गिदिर रांनि जों हासार सारो नंगौना नोंथां स' बेफोरनि थाखायबो जोंहा दै गुबुंले जानायजों लोगोसे जोंहा मा हायाबो जोंहा गुबुंले जालांगासिनो आरो नोंथां
औ औ बेबायदिनो बेबायदिनो दैजों लोगोसे हायाबो जोंनिया गाज ज्रि जालांगासिनो जोंनियाव बेयाव आबादा मोजां जायाखै जोंनिया रासायनिक हासार बाहायनायनिफ्राय जोङो बेयाव गोदो गोदो गोदाय जोङो माजों बाहायनोमोन जोङो न'नि गोबोरखि खानस्रि खिनाय बायदिसिना आदबजों जोङो बाहायनानै जोङो ओ बेखौ मैगं थाइगंखौ गायोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा दंमोन आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां?
औ बिजों लोगोसे जोंहा गोबां ओ हा-हाफोराबो गाज्रि नङामोन जोंहा हासार गोनां हामोन जोंहा नगोङा नोंथां?